आ
खोनादों ना नोंथाङा? अ नोंथांजों आं दसे सम सम रायज्लायनो हागोन ना?
औ हागोन दे नोंथां
दे बिदिब्ला जोङो फंनैसो खोथा सावरायनोसै। आ जोंनि बर'नि दोरोङारि गाननाय जोमनायनि सोमोन्दै अ आं नोंथांजों ओमफ्राय ओ फंनैसो खोथा माने फु फोरमायना ओ जानो लुबैदों आरो माने।
औ औ दे बिदिब्ला आङो बर'फोरनि जोंनि बर'फोरनि गाननाय जोमनायनि बागै एसे फोरमायनानै होनोसै ओ एसे फोरमायना होनोसै ओ जोंनि बर'नि उम गाननाय जोमनाय होनबा थ' दख'ना आरो गामसाया नो आरो जोंनिया आइजोफोरा जेनेबा हिनजावफोरा जेनेबा सि ख्ला आइजो जेनेबा बेफोर जों जेनेबा इयो दख'नाखौ गाननाय जायो। आरो उम हौवा फोरनि थाखाय गामसाखौ ओ औ गामसा खौ गाननाय जायो आरो।
औ ओ बिबदिनो बे दख ख'ना बा गामसाखो जोङो ओ माबायदि मोनो बा माबाय दि दिहुनो नोंथाङा एसे फोरमायना होदो।
बेखौ जोङो माने खुन्दुं खुन्दुंनि जोहै दानानै ओ दख'ना आरो गामसाखौ दिहुनाय जायो आरो खुन्दुंखौ ओ ओ उम गिबियाव जेनेबा ओ सोंग्रोबाय खुन्दुंखौ गोदोथ' जोङो खुन्दुंफोरखौ एम्फौ बायदि फोरनिफ्रायसो ओ मानो फिथोब माबानानै दिहुननाय जायोमोन आरो आथिखालाव दा खुन्दुंफोरखौ हाथाइ ओ बाजार बायदिसिनाफोराय बायनानै मोनसै आरो ओ लाबोनाय जायो। ए बेखौ आरो गिबियाव जोङो खुन्दुंखौ बायनानै लाबोनानै थुन-थुननांगौ जायो इदि बबिनाव उम जों ज थरनि गेजेरजों थुननानै बेखौ थुननानै जोङो सोङो। ओ बेयो जाबाथाय जोङो ओमफाय जोङो गामसा बा गामसानि थाखाय एसे बुज ओ जेनेबा दख ख'नायनि थाखाय एसे बुरजाखौ नुथुनो आरो गा सानि थाखाय एसे खम आरो जोंनि आायजोफोरनि दख'नाया एसे गेदेर गोलाव जायो नालाय एसे बुजा खुनदुं नांगौ जायो आरो।
उम
खौ जों आरो ओ सोंनानै सोंनानै ओमफाय सोंनानै खाय ओ रासोआव सोनाय जायो। बिनि उनाव आरो नो खननानै ओ दानाय जायो आरो ओ मा होनो थालनि गेजेरजों दानाय जायो।
औ।
जानानै ओमफ्राय गाननो हायो आरो सालनि गेजेरजों। जों दानानै बेजों गाननो हायो आरो।
औ अ बिदिनो जोङो दख'ना बा आरो आर'नाइ बेफोराव जोङो ओ द खना बा फास्रा ओ बेफोराव जोङो गोदो गोदाय ओ माबायदि आगर एरनाय नुबोयोन नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना
औ ओ ओ दख'ना जेनेबा फास्राफोरावथ' गोदोनि ओ गोदोनि आइजोफोरा जोबोर जेनेबा समायना रमायना आगर एरोमोन ओ ओं माने नुनायखौ एरखांनो हायोमोन जेरै ओ नुनाय आ गरखौनो बिस बिसोरो एरनो हायोमोन नो आ रो जेनेबा गोदोनि बुंनाय मथे जेनेब बा
औ औ नंगौ एरखांनो हायोमोन औ जेखौनो बेखौनो बिसोरो मा औ दख'ना बा फास्रायाव एरोमोन आरोना
खांनो हायोमोन औ गोदोनि आगर उम होनोबाथाय ओ थाइगिर बिबार ओ फारौ मेगन ओ मायबा दा ओ दाउथु गद' बायदि आगरफोरा गोलैयो आरो दा ङो नोंथांखौ बर' हारिमुनि ओ आर'नाइनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनो एसे मोजाङै बुजायना होजानो लुगैदों माने आर'नाय खौ जों मा मायाव बाहायो बेफोरनि सोमोन्दै से बुजायना होबा मोजां
जों जोंनि बे आर'नाया मोनसे मा गोथारनि बा बर' मा हारिनि नेरसोन आरो ना ओ बे आरो नैयाव जों ओ औ बे आर'नाइखौ जोङो गोथारै लानांगौ औ मान गोनां औ गासैयावबो जोङो बे आर'नाइखौ बाहायनाय जायो बा गोदोरखौ मान होनायावबो बाहायनाय जायो ओ बिदिनो जों औ गासैयावबो माने बे आर'नाइ जों बाहायनाय जायो आरो औ औ औ बर'नि नेरसोन सिनायथि सिनायथि हिसाबै जों बे आर'नाइखौ जोङो बाहायनाय ओ जोंनि बे आर'नाइखौ ओ गुबुन ओ हा गुबुन हारिफ्राबो माने बाहायनाय नुनो मोनसै
औ औ औ औ नुनो मोनसै बे आर'नायाव औ उ जि ओ ओ जिंहाय हाय मा मा आगर ओ जिङाव मा आगर होयो बेखौ फोरमायना होनो हागोन नामा
खौ बुङो हाजो आगर औ फोरमायनो हागोन जोंनि बे आर'नाइनि जिं जाय ओरैहाय ओ हाजो बायदि माने सि फिन ओरै थायो ओ आरोना आगर जायखौबो जोङो नो बेखौ हाजो आगर होनना बुंनाय जायो
ओ बे हाजो आगराव थाथारनांगौ आरो न जोंनि आर'नायाव ओ
ओ आर'नाइखौ जोङो बे ओ गोबां खुन्दुं गोबां रोखोमनि खुन्दुंजोंबो ओ दानाय दानाय नुनो मोनो ओ गोबाङै ओ दा ओ सोलिफुनाय इन्दि ओ इन्दि खुन्दुंजों जों जोङो बांसि बिनिनो मा ओ आर'नाइ दानायखौ नुनो मोनसै बि आरो
औ ओ नोंथाङा दा इन्दि खुन्दुंनि बागै एसे बेखेवना होनो हागोन
औ हागोन ओ औ औ इन्दि इन्दि लाथा एम्फौ जों जाय बेखौनो लाथा एम्फौ नङा होमबा औ बे लाथा एम फलिबायनो जोङो मा आ खुन्दुं दि खुन्दुं दिहुननो हायो आरो औ गिबियावनो जों बेखौ खौ आ एम्फौ बा जोङो फ जोब बा बे एम्फौनि बिदै जोङो बाजारावबो मोनो बा ओ जायफोर फिसिखायो। बिसोरनि न'खरावबो था थायो। आ औ जेरै फिथोबखोनो औ औ बे औ आं बुंसै बे फिथोब बे फिथोब लाना दोनफैनायानो जोंनिया मा जायो बेयो फिथोब जायखौबा जों फिथोब लाबोना दोनफैगोन नङा होमबा बेयो मा जायो बेनो। सिखिरि जानानै नो ओंखारो आरो बे फिथोबनिफ्राय औ बे सिखिरि जाना औ बे सिखिरिया मा बिदै होयो जोंनो बिदै दैनाय दैयो माने गिबियावनो बिसोर ओंखार ओखारनानै सिखिरिआ जो जोला थायो नालाय बिसोरो गावबा गाव गोरोबलायो आरो आरो
औ
लायनायनि उनाव बे जोलाया ओ हाग्रायाव बिरलाङो जेराव मेराव बिरलांनानै बेयो थाहैयो ओ बिनि उनाव बे जोआ ओ मोन से ओ जोफोरखौ बिदि बिदिनो मोनसे हिस्रि बाजि खुन्दुंनि जियाव दोननाय जायो औ बेहायनो बेयो बि दै दैनानै दोननाय जायो आरो दैखांनायनि उनाव बेबो ओ हाग्रायाव बिरलाङो आरो ओ बे बिदैयानो जोंना मा जायो एम्फौ फिसा फिसा एम्फौ ओं खारो आरो जायखौ जों लाथा एम्फौ औ ओ बिदिनो बियो ओ लाथा एम्फौ जालाङो आरो माने बे फिसानिफ्राय फिसा फिसा ओंखारजेननायनिफ्राय बियो मा आ फिसा फिसा ओंखारजेननायनिफ्रायनो बेयो ओ इनदि बिलाइ जानानै बियो देरबोयो ओ लाथा एम्फौआ इनदि बिलाइल' नङा बेहाय बेबो मोनथाम रोखोमनि बिलाइ जायो ओ गिबियावनो लाथा अ इनदि बिलाइ आरो नैथियाव दङो ओ थासोमलिनि बालाइ आ रो गामबारि बिलाइ अ आरो बे फा दों बिलाइबो जायो बिसोर मोनब्रै औ औ मोनब्रै रोखोनि बिलाइ जानानै बिसोरो एम फोरा थांनानै थायो। औ बिदिनो बे गोरलै ला गोरलै एम्फौनो जोङो मा गोरलै बिलाइ होनांगौ जायो। ओ जेब्ला बे एम्फौआ इ से देरो अब्ला जोङो इसे गोरा बिलाइखौ होनाय जायो। जेब्ला बे एम्फौआ आरो एम्फौआ बिलाइ माने ओ रुंग'नानैसो देरो नालाय बिसोरो लोमजायो आरो लोमजानानै बिसोरो गावगायनि बिगुर खो माने गुजथायो गुस्लाय होयो औ ओ बिदि जायोब्ला बिसोर माने आदारखौ जानो नागिरा आरो औ जानो जाया औ बिदिनो बेनिफ्राय बुस्थ जायखाङोब्ला बिसोरो जायो बिदिनो जोंना आदारखो थोरोब थोरोब होनाय जायो आरो बिलाइ फोरखौ माने औ औ ओ बिब्दिनो जोङो ओ औ बुंलाय औ औ बिदिनो जोङो देरो बे जेब्ला औ जेब्ला एम्फौआ देरोना अब्ला जोंनिया गिबियाव मा ओ गोमोन फैयो आरो जायखौ जोङो बुङो अजा होननानै गिबि फैनाय गोमोनखौ जोङो मा अजा होननानै मिथिनाय जायो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ औ
ओ बिदिनो अजा फैजेनोबोला जोङो बे अजाखौ बोखारनानै ओ गुबुनाव बा ओ बस्थाफोराव जोङो मा खाथुमना दोननाय जायो आ रो ओ बिदिनो अखा नायै आरोबाव औ औ बिदिनो अखा नायै मोनफैबावब्ला जोङो मा थालिर बिलाइ गोरान गोरानखो जोङो हानना दोनफैनानै मा बस्थायाव सोना नै ओ बेै एम्फौ गोमोन फैनाय बेहाय सोनानै दोननाय जायो आरो
ओ
औ बिदिनो बिसोरो माने गावबा गावनि थाग्रा खुलि बानायनानै लायोबा आ गावसोर फिथोब थुननानै थायो आरो एम फौआ। ओ बिनि उनाव जोङो बेखौ सानथाम बा ओ सानसे थानानैबो जिर सानसे बा ओ साननै बा सानथाम थानानैनो जों बे खौ जिर जायो। माने बे बस्थानि बाय दिहुनना दोनजायो। आ बिदिनो आरो आ सानथामबा साननै थानानै जोङो बे आ एमफौखौ जेब ब्ला बे ओ फिथोब थोबनानै थानायनिफ्राय जोङो बरननानै मा ओ दिहुननानै जा जायो आरो जा- जायोबा आ खायसे बेखौ अ फानहरोबो बा फालां बेफार फालांगिबो खालामो बेफोरनिबो औ ओ बेफोरखौबो गोबाङानो फाननो थाखाय बा रां बुथुमनो थाखायबो फिसिनाय जायो। औ आरो खायसेया न' खराव जानो थाखायबो फिसिनाय जायो
औ आरो उम फिथोबनि गेजेरजों खुन्दुंखौ मोननो हायो।
जोंनो जोंङो मा इनदि खुन्दुंखौ जोङो मोननो हायो आरो ओ इनदि खुन्दुंखौ जोङो मोननो हायो ओमबा माबाय दि मोनो होनोबा जोङो गिबियावनो बेखौ ओ जे अ समाबो जाबायमोन नोंथां ओ आङो इनदि खुनदुं ओ माबायदि ओंखारोबा फिथोब लाथा एम्फौफोर खो माबायदि फिसियो बिनि थाखाय ओ नोंथांनो फोरमायना गुवारै फोरमायना होबाय। ओ मिथिबावनो दोङोबा उनफोराव जों सम मिलायो बा आ फोरमायलायबावनोसै नामा नोंथां औ दे होमबा दा ओ दोनथ'नसै नामा नोंथां औ गोजोन्थों।